अ ओ मोनाबिलिनि खुलुमनाय जासिरनाय थाबाय नोंथां
उम उम
नोंथाङा मा खालामदों दालाय
दों उनदुना दों
ओ ओंखाम जायाखै नोंथाङा?
जागोनसो नोंथां जाथाआखै
औ मा ओंख्रि उम दालि-दालिदो
उम दालि दो
दालिजो जागोन नोंथां
अ दालिदो आरो बाय एख गैया
नायनोसै मा खालामनाय जायो
अ उम नोंथांजो दिनै मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो नागिरदो सावराय जागोन ना नोंथां? दाथ ओ बर हारि जोंनाथ दा बर हारि बर हारिनि जानाय लोंनायनि बागै रालायनोसै दिनि हेल
औ खोनादों नोंथां
ओ
हेलौ खोनादों खोनादों खोनादों
अ ओ बर हारिहोनबा नोंथाङा बर हारि जानाय लोंनायहोनबा नोंथाङा मा माखो सानो नोंथां मा मा जानाय लोंनायनि बागै सानो?
बेनो नोंथां ओ अमा बेदर
उम
बिखोनो ओमफ्राय बिनो हाग्रानि हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगंफोर जानाय आरो जोंनि बरनि गुबैयै बेदरानो जा गुबै जा खाजायानो जाबाय अमा बिनिफ्राय आरो उम उम
उम आरो थायोना नोंथां ओइ मा होनो गांजेमा खांख्राइ
ओ नाफाम ओ फोरो बरनि आंगो गुबै जानाय नाफाम गां गांजेमा
उम नाफामखोलाय माबायदि खालामो नोंथां अलब फोरमायना होनो हागोन नामा?
नोंथां गिबियावनो नाखौ हमबाय नोंथां
अ
ओमफाय नाखो फोरानबाय नोंथां फोराननानै बेयाव फुदुंबाय नाखौ फुदुंबाय फुदुंनानै संख्राय
उम उ उ
ओमफाय मा होयोमोन नोंथां उम
बेयाव संख्रि संख्रि संख्रि ओ अे फोराननानै ओमफ्राय बेखौ दैयो देग्लिनाय जायो आरो नोंथां
देग्लिनाय देग्लियो देग्लिनानै बादिनो दोनबाय दोननानै
आ आ
बोथोर बोथोरदों सोलायलाङो आरो नोंथां फारमिन्देद होनो फारमेन्टेड
अ‌ उम उम ओमफाय नोंथाङालाय आरो मा मा दोंबावो बर'नि बर' हारिनि जामुं
जामुआलाय मोनसेथ' गुबै गुबै आंगो अनला अ अनला सबाइ
अमा अमा अमाखौ आरो नोंथां माबोरै माबोरै खालामना जानो हायो नोंथां
अनला अनलाखौलाय बिदिनो
अनला नङा अनलाखौ नङा नोंथां अमाखौनो होनदों अमा
अमाखौ अमाखौ नोंथां नारजि नारजि नारजिजों जायो
अ
ओमफाय अनलाजोंबो जायो नोंथां
अ उम उम उम।
गुबुन गुबुन गुबुन बेलेग बेलेग दोहोरनि खालामनानै जानो हायो नोंथां।
अ अ उम। जेरै सावना सावना जानो हयो
उम
आरो थावजों फ्राइ खालामनानैबो जानो हायो।
अ थावदोबो जायो किसुमाना बांसिनानो नारजि बर'नि आंगोआ जाबाय नारजि नारजि अनला सबाइ बिनो आरो बर'नि आंगो
अ उम उम दाथ' आरो बर' हारिल' नंदा बेखौ गुबुन हारिया जानो हमनो हमसै
अ गुबुन हारियाबो जानो नाय जाबाय नोंथां।
आथिखालावथ' आरो नाफाम होनबा नाफामखौबोथ' किसुमान गुबुन हारियावबो जानो नागिरो आरोना। मोजां मोनो उम जोंनि बर' हारिनिफ्राय सोलोंदो आ इदिनो आरो दा इदि जेरै अमायाबोथ' अमाखौबोथ' इदि बर' हारिखौथ' जानला मोनला जायो माबायो होननानैसो ओ माबायोमोन आरो जंखायोमोन गुबुन हारिफोरा दा आरो गावसोरनो जायो दाथ' आरो गावसोरनो लाहां लाहांआनो बायदि आरो नोंथां
उम
बर'नि बिसोर अमा जानो अमा माबा बायदि गांजेमाफोरखो खांख्राइफोरखो गुबुन हारियाबो जानो हमनोसै द आरो आरो अनलाफोरखौबो अनलाफोर
अनला फोरखोबो नोंथांलाय मा जाना मोजां नाङो
अ हेल'
हेल' मा जाना मोजां नांगोन नोंथां नोङो
अ आथ' ओरैनो बिनो अनला सबाय आरो अमा अमा सावनाय अनारै बिदिनो बिदिया आरो बिदिनो जानानै आरो नाफ जा मोजां मोनो दालाय
होम?
हेल'
औ खोनादो
अ नोंथाङालाय
बेनो आंनाबो अनला मा
अ नोंथांनोबो बिनो अनला आरो
माबाफोरानो सबाइ
उम
आरो नोंथाङा गुबुन हारिनि माबाफोर जानाय मोजां मोनो नामा गुबुन हारिनि माबाफोर
गुबुन हारिनि जानायाथ' गुबुन हारि नङा थ' हिन्दुनिनो जानाय ए माबाफोर गोजाना मोजां नाङो नोंथां हटेलनिफोरनि बिरियानि चिकेन चावमिन च चावमिन मम' बेफोरखौ जाना मोजां नांङो नोंथां
अ बेथ' आरो
लामानि नोंथाङा मा मा जानो मोजां मोनो
आंनाबोथ' ओनो बिरियानि
ए
आरो र'ल सावमिन
रल-रल रलखौलाय मा रलखौलाय मा मा जानो मोजां नाङो
रलखौथ' चकेन रल एग रल भि भेजिटेबोल रलि मोनथामानोथाय
इक रलखौलाय बोरै खालामो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आंनो
अ बेखौथ' नुनाय हिसाबै हटेलाव नुनाय हिसाबावथ' इक रलखो फार्आवनो गिबियावनो रुटि रुटि खालामो आरो
उम
उनाव दावदै फ्राय खालामनानै बिनि सायाव किसुमान बेजिथेबोल मा होनो इयो मैगं थाइगं होनानै पियास सियास होनानै दाउद' एवग्लिनाय सायाव बोरलाना होनानै थननायखोनो रल होनना बुङो आरो नोंथां
औ उम आरो मम'खोलाय बोरै खालामो
अ म'म खोथ' इखोथ' बुंनो थाङोबा मैदासो खालाम मैदादो खालामो आरो मैदा मैदाखौ फार्स्टआवनो गिबियावनो नाना लाग्रोयो। दैदो बिनाव फिसा फिसा रुटि हेन्द खालामनानै बेयाव ओ पियास होयो पियाजजों लोगोसे सिकेन होबा सिकेन जाबाय इग होबाय इग मम' सिखोन होबा सिखोन मम' बिदिनो कबि भाजा जि कबि सबि दि पियास फानलु होबाथाय भेजिटेबोल मम' जाहैबाय बिदिनो फाननाय जायो आरो बेयाव गिबियावनो ओ रुटि हेन्द खालामना लानानै बेयाव माने जि मम' खालामदों गोसो भेस इक सिकेन जि खालामनो गोसो बेखौ होनानै बेखौ ओ फुदु मम' सावनाय मोनसे बेसाद आगजु थाखायो आरो ओ माने बे बे आगजुआनो जाहैबाय ओ मोनसे दाबोरहेनाव गब्लं गब्लं थायो थाम जाबखो जाबखो दोनो आरो बेयाव बेयाव सिंथाराव सिं आव सिंथ्राव थायो नोंथां ममदो लोगोसे मोनसे नियम दं बेयाव सुब लोंहोयो आरो नोंथां।
सुबखौलाय मा मा मा मा मा मा
सुबखौ सुबआवथ' बिदि बि चिकेन होयो आरो बोरमा होयो आरो बांसिनानो। इदिनो सिंफोराव सुब थाबाय उनाव गेजेराव मम'। आरो साथ्रावबो म'म' दोनो माने बि म'म'खौ माने बुस्थुआ थङादो मोनहैयो नोंथां।
उम।
बेखौथ' निस्सय मिथिखायो नोंथाङा थंहादोसो मोनो मम'आ।
डायरेकलि एवा।
बिरियानिखौलाय बोरै खालामो नाथां बिरियानिखौ?
बे बिरियानिखोथ' बेथ' नरमेलानो। इयो माने बानायनायनि सायाव आरो। ए बिरियानि होनबाथ' आरो ओंखामानो जायो नोंथां। ओंखामजों भाजा लगायना होबानो बारा लय नाबा न नामाल'सो बिरयानि बे जाबाय ओंखामाव भाजा लगायनायखौनो बिरियानि होनना बुङो आरो दामखौ माने बिरियानिखौ चिकेन बिरियानि इदि माने बेखौ फासावनो एवग्रोना लानानै सायाव लुलाना होयो।
उम।
बिदिनो जायो आरो। आरो बिदिनो खालामो आरो बेखौ।
उम बेफोरबो जाबाय बे बेथ' इन इण्डियानि आरो किसुमान मम' होननायाथ' हयथ' चाइनिसनिसो।
उम।
सायनाफोरनिसो नङा होमबा नोंथां?
बाहेरनिफ्राय फैनाय बाहेरनिफ्राय फैनाय बुंबाय उम बेफोर बाहेरनिफ्राय फैनाय आरो दाथ' बेनोसै बुंना बेसे गसिबो खोथा गैया बेनो बेनो आरो मोजां रायलायनायानो नोंथां रायजलायनानै गोसो गोजोननाय थाबाय नोंदों
दे दे दे
इउ नाव रायलायबावनोसै
उम दे
दे दे दे